नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां?
आं नै ओरैनो दंफां साहायाव जिरायना दंलाबायो
अ ओंखामफोर जाबायमोन नामा नोंथां?
ओंखामखौलाय जाखांबायमोन जानाया दहायो फुङावनो जानाय जादों आरो ना सानसुनि जानाय जायाखै
अ मा ओंख्रिमोनलै नोंथां?
ओंख्रिया जोगोनार मथर ओ सुवाबेन बेनोसै आरो
अ नोंथाङाथ' दायो जेबो हाबाफोर मावाखैना नोंथां?
मावाखै नोंथां ओरैनो न'आव जिरायनानै दंगासिनो दङ
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
बुंलाय नोंथां मा बाथ्रा मोन बियो
ओ आयदायानो जाहैबाय साख्रि बाख्रिनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां आं नोंनाव
अ नोंथां गोदान साख्रिफोर ओंखारदों नामा?
औ ओंखारदों नोंथां जोंहाथ' गोबां साख्रिफोर दङ नङा होमबा जों माने बिनि सायावनो एसे एसे राव सा-सावरायनो होननानै नोंथांखौ आं कल खालामदोंमोन आरो नोंथाङा माने दायो समफोर दङब्ला आंजों सावरायनो हागोन नामा नोंथां साख्रि बाख्रिनि सायाव
हायो नोंथां आं दा ओरैनोसो जिरायनानै दंखायोमोन
अ बिब्दिब्ला नोंथां आंनो साख्रि बाख्रिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नों
नोंथां साख्रियालाय गोबां रोखोमनि दं ना जेरै ओ आरमि साख्रि फुुलिस साख्रि इदिनो बायदिसिना फिसा फिसौ जबफोर मावनो हायो
औ औ हायो औ
नोंथाङा माखौ जेनेबा मा साख्रि ओंखारदों होनदोंमोन?
अ आं गिबियावनो बिदिब्ला साख्रि बाख्रिनि बागै एसे बुंना होनोसै नोंथांनि सिगाङाव ना?
औ नोंथां बुंगोरलाय
औ जोंहाथ' साख्रि बाख्रि होनोब्लाथ' दायो जोङो अनेक रोखोमनि साख्रि ओंखारबाय जायखौ जोङो मावनो थाखाय बा जों जाय साख्रिखौ लानो थाखाय जोंनो थाखाय सोलां सोलोंथाइआ गोनांथिथार नङा होमबा जों जुदि उन्दैनिफ्रायनो मोजां सोलोंथाइ लानानै जों गिदिर गिदिर साख्रिखौ मोननो हायो जेरै डक्टर इन्जिनियार बायदि रोखोमनि साख्रि दं जोंनो बेफोरखौ जोङो लाहैनो थाखाय एबा जों बेफोर साख्रिसिम सौहैनो थाखाय जोंनो गोबां सोलोंथाइ नांगौ गोबां गियान नांगोन आरो बेल' नङा जोंहा गोबां रां रुफानिबो गोनांथि जायो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर साख्रिखौ लान थाखाय आरो जोंहाथ' दायो साख ख्रि होनोब्लाथ' जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनानो आर्मि एबा पुलिसफोर बायदि साख्रि मावो मानसिफ्रा जोंहा आरोद दायो साख्रि जेब्ला नोंनाव साख्रि थायो होनोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोगानाय बाथ्रा मानोना जोङो बिब्दिनो जोङो खस्थ' मस्थ' खामानि मावनायफोरनिफ्राय साख्रिया एसेब्लाबो मोजांसिन जायो नङा होमबा
औ नोंथां आरो
दाथ' जोंहा अनेक साख्रिफोर दङ जायखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनहैनो हायो। आरो जोंहा साख्रि थायोब्ला जोंनि जिउआव एबा जिउ खुंनाय लामाया एसेब्लाबो गोरलैसि सिन जायो जेब्ला जोङो थ' खस्थ' हाजिरा मावनाय मावस्लायस्लाय जोंहा साख्रि मावनाया मोजांसिन नङा होमबा नोंथां।
औ नोनथां
औ दायो साख्रि होनोब्लाथ' जोङो अनेक रोखोमनि साख्रि रा लानो हायो। आरो नोनथाङाबो दायो माबाफोर साख्रिफोर मावदों नामा नोंथां?
आंथ' दा जेबो मावाखै बेखौनोनथ' सानदोंमोन माने न'आव ओरैनो
दिब्ला आंनो नोनथांनि मोजांसिन मोननाय साख्रिनि सायाव एसे साराय्लायनो हागोन नामा नोंथां?
हायो थां हानायालाय
औ दे बिब्दिब्ला नोंथांनि मोजांसिन नोनथाङा मा साख्रिखौ मावनानै गावनि लाइफआव एबा गावनि जिउआव मोजांसिन मोनगोन एबा गावनि जिउखौ साबसिन हामसिन खालामनो हागोन बेनि बागै एसे सावरायना होदो नोंथां।
आंथ' साख्रि मोननाया आर्मिखौ मोजां मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
जेनेबा बिखौ मोनो थाखाय सिगाङाव बिराद माने खस्थ' खालामनांगौ जायो। ओमफाय खोनादों माने बेखौ मोननायनि उनाव बारा खस्थ' खालामनाङा
औ औ नंगौ नोंथां
दरमाफोराबो बुरजा होननानै खोनादों आरो।
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बेफोरबायदि साख्रि मावनानै जों समासावबो गोबां ओ नाम मोननो हायो आरो समाजनि खामानिफोरखौबो मावनो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ हायो नोंथां
नोंथाङालाय मा साख्रिखौ मोजां मोननाय जायो।
आंबो बिदिनो जेनेब्ला डक्टरफोरखौ एसे साबसिन मोनो आरोना मानो होनोब्लाथ' जोंहा डक्टर जानो हायोब्ला जों बयजोंबो सिनायजायो आरो जों बायदि रोखोमनि बेरामफोरखौ जों फाहामनो हायो नङा होमबा नोंथां। जायनि जाउनावनो जोंहा गोग्गानाय जेब्ला जों सोरनिबा बेरामफोरखौ जों फाहामनो हायोब्ला एबा जों खम बेसेनावनो फाहामनानै होनो हायोब्ला जोंहा जोबोद गोग्गानाय मोनो एबा गावखौ मोजां मोनो मानोना जोंनि दानि जुगावथ' गासियाबो माहाजोन जाया खायसे न'खरफोराथ' गोबां दुखिया दुखिया न'खरनि थायो जों बेफोरखौनो जेनेब्ला डक्टरफोर बायदि जाहैनानै बिसोरखौ बिसोरनि बेराम आजार जानायफोरखौ जों फाहामनो हायोब्ला गावखौनो गोग्गानाय बायदि मोनो। दाथ' जोंआ द' टर जानो थाखायथ' जों गोबां सोलोंथाइ नांगौ जायो। जायनि जाउनावनो जोंआ रां रुफानिबो आंखाल जायो डक्टर बायदि गिदिर गिदिर फरायनो थाङोब्ला जोङो आरो बेफोरल' नङा जोंआ डक्टर बायदि जानो थाखाय जों गोजान गोजान जायगा फ्रावहाय सोलोंथाइ लाहैनांगौ जायो गोबां गिदिर गिदिर लेखा एबा बिजाबफोरखौ जों फरायनांगौ जायो आरो जायनि जाउनावनो जोङो डक्टर जानो हायो आरो बेल' नङा आं मोजां मोननाय साख्रि आरो एबा साख्रि बाख्रिया गोबां दंबावो बेल' नङा आङो जेनेब्ला आर्मिफोर जानानै गावखौ मोजां मोनो आरो मानो होनोब्लाथ' जोंहा दायो आर्मि होनोब्लाथ' जों गासिबो मिनथिखायो आरो गासिबो बयजोंबो सिनायजानाय सासे मानसि जानो हायो जों आर्मि जेनोब्ला आर्मिफोर बायदि जायोब्ला आरो आरो जों गावनि हादरखौबो जों आरमि नानै मोजां ङै खैफोदफोरनिफ्राय जों रैखा खालामनो हायो आरो जोङो आर्मि जानो थाखायथ' जोङो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो जोङा खारनाय बारनायफ्राव जोङो मोजां जानांगोन आरो बेल' नङा जोंनि मोदोम ए बा जोंनि सोलेरनि गासैबो अंग फोरानो थिगै थानांगोन जोंना मेगनफ्रा मोजां जानांगोन जोंनि खोनानाय खोमाफ्रा मोजां जानांगोन जोंनि आखाइ आथिंफोराव जेबो
बिब्दिनो आखाइ आथिंफोराव जेबो दागोफोर थानो मोननाय नङा बिब्दिनो जोङो मोजाङै मोज बेफोरखौ जानो हायोब्ला मोजां आरो आरो जों आर्मि होनोब्ला थ जों मिनथिखायो गोबां हाजो हाला खना खनला जायगाफोराव थानांगौ जायो बेफोरनि थाखायबो मोन से ट्रेनिं दंखायो जाया जायखौ जोङो ट्रेनिंफोरावनो मोनजोबखायो दायो नोनथाङा बे आंनि मोजां मोननाय साख्रिनि सायाव रायज्लायनायखौ माबायदि मोनदों नोंथां
नोंथाङाथ' गोबां मोजां बाथ्राखौनो बुंनाय जादों नोंथां
औ औ
जेनेबा जों आर्मि साख्रि लानानै गावनि देहाफोरखौबो मोजां लाखिनो हायो
औ औ दायो जोंथ' साख्रि बाख्रिनि सायाव रायलायदों नङा होमबा नोनथां आरोबाव नोनथांनि मोनसेबाव मोजांसिन मोननाय साख्रिनि सायाव नोंथाङा एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां
आंथ' ओरैनो फोरोंगिरि जानायखौबो मोजां मोनो आरोना
औ औ बेथ' जोबोद मोजाङलै फोरोंगिरि जानो हायोब्ला अ दे बुंलायनो
औ ओनथां जेनेबा ओ जों मोजां सासे फोरोंगिरि जानानै जोंनि ओ जोंनि गथ' गथाइफोरखौ ओ मोजाङै फोरोंलांनानै बिस सोरखौ गिदिर गोदाव खालामलांनो हायो जेनेबा मोजाङै उन्दैयाव बो जि मोजाङै बुनानै जेनेबा मोजाङै आरो फोरोंनानै ओम बिस सोरखौ ओ मानसि गिदिर खालामलांनो हायो
औ औ
थ' साख्रि बाख्रियावबो मोनहोनो हायो मोजां फोरोंनानै
औ
नङा होमबा नोंथां
औ नोंथाङा होमबाथ' दायो फोरोंगिरि जानोबो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
फोरोंगिरियाथ' जोबोद मोजांलै मोनसे जोबोद मोजां आयदा एबा मोजो मोनसे मोजो जोबोद मोजां साख्रि मानोना जों नोंथाङाबोथ' फोरोंगिरिनि दारैनो गावनि लाइफआव माबा फोर एबा गावनि जिउआव माबाफोरखौ रोंदों नङासै होमबा नोंथां
औ नोंथां
दायो नोनथांजों साख्रि बाख्रिनि सायाव रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां नोंथाङा माबायदि मोनदों आंनो एसे फोरमायनानै हरदो नोंथां
नोंथां आंबो मोजांखौनो मोनदों
अ बिब्दिब्लाथ' समाबो जाबाय नोंथां फनखौ एसेयावनो दोनथ'नसै नामा
औ जागोन नोंथां
दे होमबा ना नोंथां
औ नोंथां